हेलौ
हेल'
हेल' खोनादोंना नोंथाङा? औ औ नै दासो खोनाबाय नोंथां।
नोंथाङा मा खामदों दा ओरैनो? हेलौ
हेलौ औ खोनादों ना? औ खोनादों। औ आं खोनादों दे। औ
मा खालामदों होनना
मा खालामदों होननानै सोंदां आं नोंथांखौ? औ माबा आं ओरैनो दङ फ्रि।
औ होमबालाय दसे
औ होमबालाय दसे जों मोनसे आयदा लानानै सावरायनोसै ओमबा नोंथां। औ सावरायजागोन दे। औ
हा आरो दै बिसोर मोन खोमा
खोमा जिहेथु जोंना दै जोंनि जिउआव माने गोनांथार होनांगोन।
हा आरो दै जोंनो मोननैखौबो नांथारगौ नङा होमबा नोंथां?
नङा होनबा नोंथां औ नंगौ।
औ। बेनि थाखायनो माने जों बेखौ लानानै सावरायनोसै आरो हा होनना बुङोबाथ' जों
जेनेबाथ' जों गसंना थानो थाखाय मानि जों जि जिउ खुं बिनो दं जे थांना थानायनि बान्नो थाखाय
औ आरो जोंहा मा हाथायावनो जानानै जों माने जोंनि जि गुंफुंगासिनो आरो गोदोनिफ्रायनो माने जों जिउ जाजेनदों बै समनिफ्रायनो माने जोङो जोंनि सुबुं माहारिया
दं होननानै जों बुंनो हायो आरो मा होनो सुबुं माहारिजों दसेनो मोने जों गासैबो बि लाइफां जिब जुनार मानसि बेफोर माने थांनानै दङ आरो हानि सायावनो औ जोंहा मा होनो आबाद मावनो थाखाय जोंनो हा नांथारगौ जायो हा गैयाब्ला जों माने आबाद मावनानै जानो हाया ओ नाया दैयाबो जोंनि थाखाय आरो जों दै नुवाबाबो माने दै थानो हाया माने जों गांहाबनानै जुदि जों दै मोनलोङाबा माने थैनोबो हागौ होननानै जों बुंनो हायो आरो औ आ थां
औ नोंथाङा बेफोरनि सायाव मा बुंनो सानो नोंथां।
माबुंनोसानो नोंथाङा औ नोंथाङाथ' एसे फोरमायना होबायानो हा आरो दैनि गोनांथि
औ।
औ ओ जों हायाथ' जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार हा गैयाब्ला जों थांनानै थागोन ना थाया जों बेनि सायावबो बुंनोनो माने बाथ्रायानो गैया। ओ जो ओ हाया ओरैबायदि जोंखौ औ हाया ओरैबायाददि जोंखौ हेफाजाब होदों जेरै जोङो ओ न' लुनायानो जा एबा थांनानै थानाय बा गसंनायानो जा हाया हाया ओ ओरैबायदि जोंखौ हेफाजाब होदों आरो जि जों हायाव नङाब्ला जों न'खौ बहा लुनानै थालायखो नङा होमबा?
दा बेनि थाखायनो ओम औ औ नंगौ। ओ हायाथ' मोनसे सुमबुगारि मुवा सुमबुगारि बेसाद होननानै जों हाखौ मिथियो नङाब्लाथ' जों हाया जुदि सुम्बुक बायदि जोंखौ बोगथाबना लायामोनब्ला जों हायाव गसंनाबो थानो हानाय नङामोन आरो मानि जों गोग्लैबाय थागौमोन होननानै जों ओ गोदो फरायबोनो मोनदों जेरैहाय
ओ हाया जाहाथोसे सुम्बगारि मुवा जानायालाय जों बेयाव गसंना थानो हादों। आरो हानि हेफाजाबाव जों न' बां सोरजिनानै जों दिनै थानो हानाय जादों। ओ बेयो बुहुमनि मोनसे जोबोद गोनांथार गुदि मुवा आरो जेरै हा दै बार अख्रां अरनि अरनि गेजेराव हायाबो मोनसे ओ ओरैबायदि जोंनि गोनांथार थादेरसा एबा गुदि मुवा। ओ हा गैयाब्ला जि दिनै सुबुं माहारिया माबोरै थावरिनो हागोन जों बेनि सोमोन्दै बुंनोबो हाया आरो माने सानसो हरनो हाया बेनि अनगायैबो जोङो दैनि सोमोन्दै दैनि सोमोन्दै सावरायनो हायो जेरै दैयाथ' थांनानै थानायाव ओरैबायदि गोनांथार मोनसे आरो गुदि मुवा दैखौ सुबुं माहारिजों लोगोसे जायखिजाया जाथोननि जिब जुनार एबा एम्फौ एनलाफोरानो बाहायो एबा दैनियाव दैनि हेफाजाबाव बिसोर थांनानै थायो जेरैहाय जों सानफ्रोमबोनि जिउआव थांनानै थानायाव जों लोंनायनिफ्राय लानानै दुगैनाय बिदिनो जि जोम सुनाय बायदि बायदि ओ न'खरारि हाबा हुखाफोर मावनायफोराव जोङो दैखौ जोबोद गोनांथार मुवा हिसाबै बाहायनाय जायो
दै दै गैयाब्ला सुबुं माहारिनि थांनानै थानाया ओरैबायदि आस'खान्दा जागोनखौ जों नुहुरो आरो जेरैहाय दैमा दैसा बायदि बायदि दाथ' जोंनि ओनसोलाव ओरैनो दैनि खम गैया दैनि आंखालथ' जाथे थ'वाखै खिन्थु आथिखालाव सुबुं माहारिनि दै दै गेब्रे होनाय दैखौ अना लासे बाहायनाय बेफोरो इयुनाव खैफोद लाबोगोन बायदि नुहुरो आरो बेनि थाखाय जों बयबो सांग्रांथि थिग जालायनो हायो मानोना दैनि अनगायै सुबुं माहारिनि थांनानै थानाया पसिबोल नङा बेनिखायनो जों बयबो दैखौ जोथोनै लाखिनांगोन आरो
औ
औ बेनि अनगायैबो नोंथाङा आरोबाव बेनि सोमोन्दै मा फोरमायनो सानो ओरैनो
औ नोंथाङा बुंलांनाय बायदि माने जोंनो दैया मानि इम्परटेन्ट मा होनना बुंङोब्ला मानि जोङो माबा मोनसे मा होनो
मा होनो
बेफोरखौबो जों मोन
बेफोरखौबो जों मा खौ नांथारगौ आरो माने थोननाय लोगो लोगो
थोरसि लथा सुनाय आरो बिना ओंखाम ओंख्रि संनाय बेफोराव जों दै नब जायो जोंहाथ' मा होनो जोंनाथ' सुब म' मावनानै बि जाब्रा हारि औ
बिनि टाइमा जों माने दैखौ नांथारगौ जायो आरो आबाद मावनायावबो
जाद मावनायावबो औ खोनादों ना नोंथां औ खोनादों माने आंनि माथोआ ना माने इक' जाबाय थादों ना माने डाबल डाबल खा एसे प्रब्लेम जादों आरो औ
नोंथाङा मोजां खोनादों नामा
मोजां खोनादों नामा औ खोनादों
माने आंङो
माने आङो आंनिखौनो खोनफिनबाय थादों डाबल डाबल आाथ' खोनादों हा दै ना ह हा बेखौ मानेनि थांनानै थासान्दियाव माने गारनो हाया आरो माने मोना सुबुं माह जों एंगारलायनानै सोमोन्दो दं होननानै जों बुंनो हायो जों नुनो मोनो
माने जों होबथा नांगौ
थारमाने जों
ए जोंनो नाखा हलैग जिहेथु दिनैनि दिनाव माने खायसे खायसे औ एसेबांथासेयावबो माने दैनि आंखाला माने जोबनानै थाङा आरो औ खायसे खायसे ओनसोलाव थारमाने दैखर दैखर बा थिंखल खुनो हाया नालाय औ बेनि थाखाय माने दैखौ लोंनाय दैखौहाय माने गोजान गोजान - जायगायाव थांनानै लायनांगौ जादों आरो बायनानै लोंनांगौ जादों
नोंथांमोननि
नोंथांमोननि ओनसोलाव ओरैनो दैनि दैनि मा होनो आंखाल फोर जायो नामा? जोंनि ओनसोलावथ' दासान्दि दैनि आंखालाथ' गैया गैनाया
ओरैनो दस्रा दस्रा खायसे ओनसोलफोराव जोङो दैनि आंखालखौ नुनो मोनदों आरो खोनानो खोनानोबो मोनदों दावबाय जो खोनानो मोन्दों आरो नङा होमबा ओ बिदिनो जोंनि खायसे खाय जोंनि खायसे खायसे ओनसोलफ्राव ओरैबायदि दैनि जेंना दङ ओ बे जाउनाव बिसोरो माने दैया गाज्रि जानायलाय बिसोरो फिल्टार खालामनानै लोंनो गोनां जादों।
औ।
दैया दैया मैला आरो बायदि बायदि जेन'बा ओ बिसोरनि दैया बिदि बिदिनो मैला आरो आइरन गोनां बायदि बायदि जादों आरो मानि दैयानो माने गेबें नङा। बेनि थाखायनो बा थाखो थाखो फिल्टार खालामना लोंनांनायखौ जों नुनो मोनदों जेरैहाय ओ बिनि अनगायैबो खायसे बालाहामा ओनसोलफोराव दैनि जोबोद आंखाल
औ।
औ। जोंनि ओनसोलावथ' ओरैनो दैनि आंखाला गैया अब्लाबो जुदि जोंनि बाहायनाया ओरैबायदि माने लाबलाब साबसाब जों जुदि बाहायोब्ला दैनि फारसे अननाय दिन्थियाब्ला इयुनाव जोंबो बिदि आंखालजों भुगिनांगोन होननानै जों साननो हायो आरो बेनिखायनो जों बयबो सांग्रां जानांगोन दे जाहाथे दि औ -औ। जाहाथे जों इयुनाव दैनि आंखाल जाया ओरैनो बिनि अनगायैबो दैयाथ' जोंनि लोंनायनि अनगायैबो आबाद मावनायावथ' गोबां गोनांथार नङा होमबा। दै नङाब्लानो आबादानो जाया।
ओं
दै आरो हाजों ओरैबायदि नागार हायि सोमोन्दो दङदि ओ जोङो आबाद मावनो थाखाय जों बे हाखौनो एवनांगौ जायो नङा होमबा हालेवनांगौ जायो जों बे हाखौनो। ओ बेजों लोगोसे ओरै जोंनो दै नांगौ जायो आबाद जानो थाखाय आबादा थिहेरा गोनां जानो थाखाय ओ बेनि अनगायैबो आ दैयाथ' जोंनि फारफ्रोम बिथिङावनो थांनानै थानायनि जायखिजाया बिथिङावनो गोबां हेफाजाब होयो।
औ नंगौ।
ओ बेनिखायनो जोङो दैखौ बयबो जोथोनै बाहायनांगोन आरो दैमा दैसाफोरनि दैखौ जाहा थे जों गेब्रें होआ ओ गाज्रि बेसाद गाहरा जाहाथे दैयाव बेनि थाखाय जों बयबो सांग्रां जालायनांगोन।
ओं
जों बयबो सानलायनांगोन नङा होमबा इयुननि जोहै जों सुबुं माहारियानो जोथोन लानांगोन। औ अब्ला नोंथां जोंना समाबो जाना फैबाय औ। जोंनि सावरायनायखौ दोनथ'लायनोसै औ दोन्थ'नोसै उनाव सावरायफिननोसै दे औ दे। औ दे।